खोनादों ना नोंथां
ओह
ओ नोंथांआ दायो फ्रि नामा दसे
ओ
ओ होमबा जोङो नोंथां बैसागुनि सोमोनदो रायज्लायनो हागोन ना दसे ओ सानैजों? ओ बैसागुआ नोंथांमोनथिंजाय माबायदि जायो? रंजानायफ्रा
जोंनिआव बारा मोजां जायालै आरो आंबो बैसागुआव मोसानो ओंखारखायानो
ओ आतसा
बैसागु रंजानाआ होमबा नोंथांमोनथिं इसिबां बारा मोजां जायाना?
ओहो
बैसागुनि नेमखान्थिफोरा माबायदि माबायदि फालियो गामिफ्राव एसे एनै मिथियो नामा नोंथां?
मो मा होनो जेनोबा फास खालि मा होनगोनथाय मोसौ थुखै खालि नो माबा गोखा गोखै मैगं बुथुमना जायो आरो
अ संक्रान्ति संक्रान्तिआव आरो
अ ओमफाय आरो बेनि उनावथ' सनमान लासिगोन एक थारिक खालि आमफाय दुइ थारिकनिफ्राय मोसासिगोन आरो बोराय बुरियासो मोसायोलै जों जोंनिथिंजाय सेंग्रा सिख्लाया रावबो ओंखारा
अ जयैनो खेबसे ओंखारो आरोना?
ओम
उम दानि बैसागुआ औ दानि बैसा बैसागु आरो गोदोनि बैसागुआथ' अनेक फाराग जाबाय होमबा नोंथांमोनिथिंजाय बैसागुआवहायो माखासेया आथिखालावथ' नुनो मोनो जे सावन बक खसलानासो गोदोनि दिना जे खाम सेरजा जथा सिफुं लानानै गरखा बायदिसिना लानानै मोसानो ओंखारोमोन जे दा बिदिखौ लाना ओंखारगोन ना‌ ओंखारा नोंथांमोनिथिंजाय?
बिदिखौथ' लाला बक्सजोंसो मोसायो
अ गोमालांनो हमबाय आरोना नोंथांमोनथिंबो होनबा बिबदि जोंनिआव सलियो नोंथां
अ
मोजांयैनो सलियो जोंनिया माने संक्रान्तियाव ओरै मोसौ थुखैबाय थुखैखांनायनि उनाव गोखा गोखै नागिरना जाबाय
औ
मोनायाव आरो बिनि उनावहाय एक थारिकाव बिदिनो गेदेर उन्दै सनमान लायैलायबाय न'खरनि खुरमा जाथ थि बागिफोरखौ बेनिफ्रायहायो दुइ थारिखनिफ्राय रायजोआ ओंखारसिगोन आरो रायजो गिदिरा बोराय बोराया
अ सानबेसे ओंखारोबा?
अ बेयोथ' साननै लायो बिसोरो बोराय - बोराय पार्टिया ओमफाय बेनिफ्रायहायो सेंग्रा सिख ख्ला एक्सट्रा ओंखारो थिन थारिकावहायो
उम
सिख्लाया सानसेयावनो फोजोबो आरो ओमफ्रायो बेनिफ्राय सारि थारिखावहायो बिहामजो पार्थि ओंखारो आरो एक्सट्रा एक्सट्रा ओंखारो जोंना माने उम दा आरो नोंथाङा गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागुनि सायाव एसे फोरमायनानै नो हागोन नामा
गोदोनि बैसागुआथ' गोबावनो थायोमोन फिफटिन देससो थायोमोन दानियाथ' आरो आरो सानथामावनो जोबो
औ सानबा बिदि
जेनबा औ बिब सानबा जोंनियाथ' आरो सानथामावनो जोबो
औ
आरो दाना गोदोनि बायदि एसेग्राब रंजालान रावबो
औ जायगा लायै जायगा रंजायो बिदिनो आरो
नोंसोर धोरोमा मा
जोंनिया हिन्दुआनो उम बैसागुआव नोंथाङा गामियाव ओंखारा होनदों जे बहाबाफोर थायो नामा
थानायाथ' बैसागुआानो बांसिनानो उदालगुरियावसो थायो ना लाय
अ सिगांनिफ्रायनो बेयावनो थाखायो आरोना औ
न'आवनो थानायानो जाखाया
औ फोजोंनि माखासे बैसागुनि खान्थिफोरखौ मिथियो नामा उदालगुरिनि
आंथ' हजों ओंखारफायाबो मोसाफायाबो
औ बैसागुआव ओंखारनांगौ बोसोरावसो खेबसे रंजानाय बोथोर ना
उओम
उ
आरो बे बिशवकर्मा फुजाफोरखौलाय नोंसिोरनिथिं गिदिर खुङो ना
औ बेखौथ' खुंनाय जाया जोंनिथिंजाय ओरैनो न'खर न'खरफोरल' होनाय जायो
ओ
औ बैसागु बिदाय फोरबोफोरखौ माबायदि बारहोयो नोंथां मिथिंजाय बैसागु बिदाय फोरबोखौ नोंथांमोननिथिंनोाय माबायदि बारहोहरो
जोंनिथिंथ' आरो जेनेबा बोराय बुरायाया सानथाम मागिसिगोन जेनेबा मोसासिगां गामि गामि ओमफ्रायथ' बि बिदिनो जासिगोन मोसासिगोन न'खर न'खर बारसिगोन ओमफ्राय बिदिनो एसे फै फिसा माइरं खांसिगोन ओमफ्राय उनाव सानथामनि उनावहायो ज'नो फाथै जासिगोन रायजोआव मन्दिराव होनबानो जोब्बाय जोंना
अ जेबो प्रग्राम बायदिसिना फांसन ज'माययै खुङा आरोना
ओंहो ओमफ्रायो जेनेबा संख्रान्ति ना औ एक थारिकाव मोनथाय जिखुनु जाया
औ जेबो गयो
ओम बेल'सो जोंनियाव
औ
आरो जेबो ओंखारनायानो जायाखाया नालाय ओंखायनो बारा जेबो मिथिया
औ होमबा नोंसा नोंथांमोननिथिंजाय जे बर'नि हारिनि मोनसे माखासे दामजुफोर दामो बैसागु मोसानायाव रंजानायाव बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनलिया आरोना
ओहो
औ ओरैनो नोंथाङा मा मा मिथियो बर'नि दामजुफोरखौ बैसागुआव बाहायनाय जे
खाम जथा सेरजा सिफुं ओमफ्रायथ' आरो जाबस्रिं हारमुनियाम ओमफ्राय थ'आरो मिन्थिया
ओम गरखा बेफोरबायदि आरोना गंगोनाखौथ' जोंनियाव गोबाङानो बाहायनायखौनो बांसिनानो नुनो मोनलिया माने बैसागुफोराव गुबुन हारिनिया आसामिस सुबुंफोरखौसो बाहायनायखौ नुनो मोनसै ना आथिखालाव
औ
गावसिनिसो दामजु होननानै सिनायथि होनो लासै माथो
ओम
बैसागुआव जे संक्रान्तियाव गोखा गोखैखौ मानि थाखाय जानाय जायो नोंथाङा बेखौ मिथिगौ ना
बेखौथ' जेनेबा बोसोर गोदाननि बिदिनो बेमार आजार जायैनि
एसे बेफोरखौ होबथानायनि एसे जानाय जायो आरो
नोंथाङा जाफेरबायना
औ।
औ। बेसेबां मैगं खांनानै जाया नोंथां दा?
जोंना एकस' एकथा मैगं खाङो।
औ ओरैनो मा मा? जोंथिंबो बिदिनो ओरैनो मा मा मैगं खांनाय जायो नोंथांमोननिथिं
मैगंआथ' बिराद। बिदिनो जेनेबा मैथाफोर फाथोफोर गासिब बो मैगंफोरखौनो बुथुमजोबनाय जायो आरो जानाय जानायफोरखौ
हाग्रानि मैगं आरो ना गासिबो औ बिदिनो मान मुनि खिफि बेन्दों खानसिनसा खुंखा लाफा सायख'
ओं
उम मेवाय थाराय गोबां बायदि रोखोमनि बुथुमजोबो आरोना
उ नोंथांमोनथिं खैथा मैगं बुथुमो?
जोंथिंबो बिदिनो एक्स' एकथाखौनो बुथुमो।
अ अबेबा अबेबा जायगाथिं एसे बांसिन बुथुमो होननाय खोनादों।
औ। बुथुमो बुथुमनाय खिन्थु बहाबा मैगंखौ मोनजोबनाय जाया आरो अब्लाबो गासै
बे खुंखा मैगं नामा बेखौनो मोननो नागिरबावसो
अ बेखौ मोनो जोंनिथिंजाय
आंथ' सिनायबावानो। खोनायोल' ओमफ्राय मोनजायो आरो ओमफ्राय बे थाललाया।
गोखा जायोना नारजि फाथो बायदि।
उम। दे होनबा नोंथां। टेन मिनिट जाबाय जे ओं उ।